औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो
ओ ओ दा बे समावथ' आङो दसे जिरायनानै ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्ला
ओ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया
अ बिदिब्ला जोङो दिनै जि दानाय दानाय लुनायनि सायावनो रायलायनोसै नामा नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
औ औ। ओ जि दानाय होननानै बुङो अब्लाथ' बे जि दानाय लुनाया जोंनि मोनसे आखाइ सिल्प' नङा होमबा
नंगौ नोंथां।
औ बे जिखौ माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि गाननाय जि जोमखौ माने न'आवनो दानानै न'आवनो खुन्दुं दिहुननानै इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय जाखिनि फिथोबफोर मोनो बिनिफ्रायनो बिसोरो खुन्दुं दिहुननानै गावसोरनि दानाय जिखौ गाननाय जि जोमफोर फोरखौहाय माने दानानै गानोमोन आरो औ
नंगौ ओ होमबालाय आं गिबियाव नोंथांखौ सोंग्रोनोसै
औ जागोन नोंथां
दानायनि सायाव नोंथाङा जि बुंदों गोदो गोदाय जोङो जि दायो गावनि आखाइजोंनो गावनि न'खरावनो जों दायोमोन नङा होमबा गावनि गान औ गावनि गाननाय जोमनाय गाव गावनि देहाखौ खोबनो थाखाय गाननाय जोमनाय जोङो नांगौ जायो नालाय जोंङो मा खालामोमोन गावनि आखाइजों दानानै जोङो बैखौ गानोमोन जोमोन नङा होमबा नोंथां जेरै गर ओ गोलोम बोथोर फैयो जोंहा गोलोम बोथोरनि दिनाव जोंहा गुबुन सि नांगौ जायो जेरै जोंहा बे समावहाय जोंहा गोबा गोबा सि बा गन्जि गस्ला बेफोरदि गानो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा फैयो गोजां बोथोर मोनसे फैयो गोजां बोथोराव जोंहा जोंनि थाखाय जोमनो थाखाय गावनि देहा खौ गुदुं लाखिनो थाखाय जोङो मा ओ रोजा सि बा जि रोजा जोङो जि उन्दुनायाव जोंनो जोमनो थाखाय थाखाय नांगौ जायो बेजों लोगोसे जों सानावबो जोंनो जोमनो थाखाय देहाखौ गुदुं खालामनो थाखाय थाखाय जोङो गुदुं गुदुं जि नांगौ जायोमोन नङा होमबा बेबायदिनो जिखौ जोंनो मोननै बोथोराव जोङो गुबुन गुबुन बोथोर बोथोराव जोंनो नांगौ जायो दा जि दानायनि सायाव ओ माखासे नांगौ आग फोर बा बेफोरखौ माबायदि दायो माखासे जे बैफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायथिना होग्रो दे आंनि सिगाङाव
औ औ जागोन दे नोंथां जि जि दानो थाखाय जोंनोथ' गाहायै जोंनो साल खुन्थायानो जोंनि गाहाय खा हिसानसालि थायो जोंनि बर' न'खरफ्रोमावबो गोदो गोदाय थायोमोन आरो आथिखालाव बेखौ फ्राय जों नुनो मोनबांलिया। नाथाय गोदो गोदाय जोङो गंफ्रोमबो माने गंसे गामियावहाय गंफ्रोमबो न'खरफ्रोमबो माने जोङो फ्राय जोङो ओ हिसानसालि बा जोङो साल खुन्थाखौ न'खर न'खर। नुनाय ओ नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ। नंगौ नोंथां।
ओ मोननो थाङामोन जायनि थाखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने न'खरावनो माने दुंखौ दिरूननानै बिनिफ्राय माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो गावनि गोसो बायदि दि दानानै मान गानोमोन आरो ओ दायो जोनो गाहायै जि दानायाव गोनां जानाय होननानै बुंब्ला जोंनो साल खुन्थायानो जोंनि थाखाय गोनांसिनखा। आरो बेजोंनो जोंहा माखासे थाबाय गान्दै माग खु, रासो‌ बे बायदिनो बौदांगि बि ओ गोबां बिदिनो फुथुल उम बान गोजा ओमफ्राय बिदिनो गराइ आरो गोबां ओ गरखा बेफोर बायदिखौ जोंनो नांगौ जायो आरो नोंथां औ बेफो बेफोर माने जाखिनि जोङो नांगौ जानाय आइजें आयलाफोरखौ जोङो गाहाय जोङो औवा आरो दंफांनिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरखौ
औ खालायदों नोंथां औ खोनादों नोंथां बुं
औ ओ माने जोङो जाखिनि जोङो इन्दि एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं देरहुनो ना बेखौहाय माने खुन्दुंखौ ओ जोङो लुनानैहाय जोङो माखासे से ओ बर' आइजोफोरा गुरै जानायनि थाखाय माखासे माइदि होनानै जो जो गाननाय जायो आरो माने बे बे बायदिब्ला माने जियहाय ओ गुरै मोजां जायो होननानै नै गोदो गोदायनिफ्रायनो माने माइदि होनानै बर'फोरा दायोमोन आरो बे माइदिखौ जोङो गाहायै ओ खुन्दुंखौ जोङो ला खुन्दुं लाबाय बिनि उनावहाय जोङो माखासे माइरंखौनो जोङो माखासे‌ गे गेफे संनानैहखय बेयावहाय ओ बै खुन्दुं खौहाय सोंनाय जा जायो आरो‌ बिनि उनाव दास्रिनानै जोङो बेखौ सानदुंआव फोराननाय जायो बेनि बेओखायनो जोङो ओ बेखौ ओ जिखौ जों माने सोंनो थाखाय जोंथ' गिबियावनो जोङो ओ बे माबा फ्लेमफ्ला यावहाय थुननानै लांगौ जायो नंङा होमबा जेनथेर आरो सोरखिनि जोहै बेखौ ओ थुननानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोङो जिखौ सोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ ओ थारैनो
दायो नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोर बायदि जि बेखौ दायो नामा नोंथां
ओ नंगौ ओ थारैनो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबा जोंनि गामियावबा नखर ओ दिनैसिमबो बेफोरखौ बाहायो मानो होनब्ला गोदोनिफ्रायनो बे बेखौ बाहायनायखौ नुबोनाय हिसाबै आथिखालावबो माने बाहायनायखौ जों नुबोदों ओ मानो जोङो दिनै बुंनो थांङोब्ला जोङो ओ गाव गावनि गाननाय जोमनाय सिखौ ओ गावनि न'खरावनो ओ दानानै बा लुनानै बा बेफोरखौ बाहायनानै जों जि गावनि ओ गाननाय जोमनायाव बाहायो बेफोरो थारैनो मोनसे मोनसे जोबोद गावनिनो हारि बा हारिमुनि थाखाय मोनसे गोनांथार नङा होमबा नोंथां दा जोङो जेरै ओ हौवासा गान हौवासाफोरनि थाखाय गाननाय जोमनाया गुबुन जायो जों जेरै गामसा आर'नाइ जोङो आर'नाइ गामसा ओ आर'नाइ ओ गस्ला जों बेखौ गाननाय जायो ओमफ्राय हिनजाव माहारि थाखाय गुबुन जोङो दख'ना बा बिसोरनि थाखाय जोमग्रा फास्रा बेफोरखौ जोङो ओ दानाय नुयो नङा होमबा जों न'खर नाथाय बिनि गेजेराव ओ जोङो आगर जि बुङो जोङो आगर बेयो जेनेबा गिबियावनो बे गोनांथिथार मानो होमब्ला गोबां मानसिखौनो जोङो गोबां गोबां आगर आगरबो ओ - ओ दानाय नुयोबा ओ लुनाय नुयो जेरै ओंदख'नाफ्राव ओ मोनसेल' आगर थाया बेफोराव गोबां रोखोमनि आगर थायो नाथाय बैफोराव ओ फारौ मेगननो माबा ओ हाथरखि ओ माबा सान अखा फोर गोबां जोंनि बर' मानसिफोरा माने दावराइ मेगन बैफोरदि माने गोबां गोबां रोखोम खोमनि आर'नाइ ओ माबा ओ दायो जोंनि आगरै आगर एरो नङा होमबा। जोंनि बर'फ्रा थारैनो बै फोरजों माने गाननाय जोमनायजों जोबोद समायो ओ आं बेफोरखौ नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव ओमफाय नोंथाङा जे बुंदों ओ दानाय लुनायावबो माखासे जि नांगौ ओ गिबियावनो जोंनि दानायाव ओ साल खुन्थाया गोनांथार होननानै नोंथाङा जे बुंदों बेजों लोगोसे नोंथाङा ओ गान्दै माबा ओइ जि माखु साखुना बैफोरो गासैबो ओ-ओ औवाफोरजों बानायजानाय ना दंफांफोरजों बानाय जानाय नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा मा जेनेबा मा मुवाजों बानायनो हायो बेफोरखौ बा
औ ओ जोङो सालखुन्थाखौथ' जोङो गोदो गोदाय माने दंफांफोरजों बानाय नायनायखौ जों नुनो मोनो। मोन माने गोबां गोबाव जोरो आरो माने दंफांफोरजों बानायनाय साल खुन्थाफोराहाय ओ आरो जोङो आथिखालावहाय माने बेखौहाय औवाजों बानायनायखौ फ्राय नुनो मोन नो आरो औवानि अनगायैबो जोङो खायसेखौ आजिखालावहाय मा होनो बै गय बि फां थैनाय बेफोरो गयाबो बिराद गोरा जायोना। बेफोरखौबो माने बानायनानै सालखुन्था बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बे जा जों गान्दै होनना नै बुंदों बेफोर गान्दैफोरखौ जोङो ओ माबा दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बे साल साल साल दंफां फांनि गान्दैया माने बिराद जोरो आरो माने जेबो गाज्रि जाया गुन सुवा बेफोरबायदि सालनि गान्दै खौ बिराद माने बर' आइजोफोरा ओ मोजांथार जायो होननानै बुंसोलायो आरो आथिखालाव आङो जोंनि ओन सोलाव माने बेफोरबाय ओ दानायखौ बारा नुनो थांलिया नोंथां जोबोद खम जाबाय आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जि दानाया माने गोबाव समबो लायोना गांसे जिखौ दानो थाखाय दाख'नो थाखाय गोबाव सम लायो नुयो ओ आथिखालाव माने मेसिनफोरजोंनो गो बां माने खम समनि गेजेरावनो ओ गा थाम गांब्रै सानसेयावनो बुहुत खैथा दिरुननो हायो नङा होमबा बेनिखायनो माने बाजारावबो बेखौ खम-खम बेसेनावनो बायनानै मोनो नालाय बेखायनो आइजोफोरा दाना गाव गावनि ओ गाननाय जि जोमफोरखौ दायालासिनो बाजाराव बायनानै मोननायखौ दानाय गा बायनानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय दा बेफोर बायनानै गाननायनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर खहा जानाय नुदों नामा नोंथां
ओ खहा जानाय होनना बुङोब्लाथ' औ बाजाराव आरो गावनो बानायजों गुबुन ओ गोबां फारागथि दं। जोंहा गावनि आखाइजोंनो। गावनि न'आवनो बानायनानै गावनि आखाइजों दायोब्ला जोंहा ओ नांगौबायदि। जोङो माबाखौ आगरफोरखौ जों होनो हायो ओ नांगौ बायदि गोलाव नांगौ गुसुं नांगौ जों गोसोबायदि ओ दानो हायो जेरै गसा होनना बुङो गसाखौ गोबां ओ मानसि फिसा खावहोनो थाखाय जोङो फिसा बानायनाय जायो मानसि गिदिरफोरनि थाखाय जों गोलाव बानायनाय जायो। जोङो गोसोबायदि न'खराव दाना लानो हायो जेरै ओ दख'नाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो जोमग्राफोरखौबो जों जों बेबायदि दानो हायो बेसेबां गोलाव नांगौ जखानि। नाथाय माखासे हाथाय बाजाराव बायनाया मा खालामो दिनै ओ बायनो थाङोब्ला जोङो मा ओ नांगौ बाय बिदि जखानि मोन मोनोनो थाङा जोङो। दिनै आंङो दिनै आंङो जेसेबां ज'खानि नांगौ बेसेबां जि बा जा आंनि गामसाखौ मोनबो मोननो थाङा। बा दख'नाफोरखौ जोङो जाबायदि आगर निनांगौ जोङो बैफोरखौ नागिरनो थाङोब्ला जों समाव मोननोबो थाङा नङा होमबा नोंथां। खारन बैफोरो माने मा ओ माखासे इन्डास्ट्रि बा इन्डास्ट्रिफ्राव बिफोरो बानायनाय आरो बै फोननि जिफ्रा मा ओ आजिखालि मा मोनसे नै नम्बर बायदि जानो हमबाय ओ जेरै माखासे गाननाय जोमनाय जिफोरखौबो जों गोबा गोबाबो नुनो मोनो माखासे ओमफाय गोबां फिस्लायो बिसोर बिनोसिआ नाथाय गोदोबाय ओ गावनि गावनि जि नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन गावनि ओ एम्फौनि जि बानायनानै ओय इन्दि सिनि गावनि न'आव बानायनानै दायोमोन बैफोरो बैफोरो बांसिन मोजां मोन। गावनि ओ देहायावबो थान्दा बा गुसु जोंखौ होयोमोन नङा होमबा बेबायदिमोन आरो नोंथां। खानादों नों